हेलौ
हेलौ नोंथां
खोनादों ना खोनायाखै
हेलौ
खोनादों ना खोनायाखै
र' र' हेलौ नोंथां
खोनादों ना खोनायाखै नोंथां
अ दासो खोनादों नोंथां ओ खोनाबाय
नोंथांना एसे नेटआ प्रब्लेम नामा
एसे ओम प्रब्लेममोन नोंथां दा
नोंथाङा दा मा हाबा मा हाबा मावगासिनो दं
दा दङ नोंथां ओरैनो जिरायनानै दुगैखांबाय माबाय दा जिरायना दं नोंथां
नोंथाङा अबाफोर थांदों नामा दहाय
दहाय फिल्डआव थांदोंमोन नोंथां
अ नोंथांजों एसे फिसा हाबा खोथा रायज्लायनांगौ दंमोन आंहा
रायज्लायनो हागोन नोंथां
आङो दा नोंथांनाव सोंनो सान्दों जिब जुनारनि सोमोन्दै सोंनो सान्दों आं नोंथां
अ
बे जिब जुनार माने बुहुमनि गासै जिब जुनार आरो मा अबाव मा एसे अबाव मा जिब जुनार जुनार मोनो बेफोरबायदिनि सोमोनदै सोंनो सानदों आं नोंथां
आ
नोंथाङा दा बे फ्रि कादा नोंथाङा?
ओं ओं फ्रि ओं
फ्रियोबा बेनि सोमोनदै नोंथांजों एसे रायलायगौमोन आं
जागोन दे नोंथां हागोन
अ दे बिदिब्ला नोंथां जागायजेनदो हा
हा
मा जाखो नोंथां? दे नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
जिब जुनाराथ' गोबां दङ नोंथां
औ नोंथां
जेरै मैदेर मैसो
औ
गराइ मोसौ जेरै जों मोसौजों खोनायाखै नामा नोंथां?
खोनादों नोंथां दे नोंथाङा
जों जेरै मोसौजों हालौनानै आबाद बिदिनो मैगं थाइगं गायनो हायो
औ नोंथां
मोसौनिफ्राय जोबोद नोगोद सहाय मोनो
औ
जेरै जों मोसौनि मोसौ गायनिफ्राय गाइखेर गाइखेर मोनो
औ
जों बे गाइखेरखौ फाननानै एसे एनै रां मोनो
औ नोंथां
ओं
आरो बे गाइखेरखौ लोंनानै जोङो प्रटिन आरो सक्तिबो मोनो नोंथां
हेलौ नोंथां बारा मोजां खोनायाखै
औ नोंथां बेफोरबायदिनो गोबां दाब दाब हादरफोराव दाब दाब हादरफोरनि गावबा गाव जुनार साइख' ख'नानै दोननाय थायो नोंथां
ओम ओम जेरै गराइफोरबो
औ जेरै बेफोरबायदिनो भारतफोरना जोंनिया भारत हादरना मोसा आमेरिकाफोरना बेफोरबायदिनो मै हबा चाइनाफोरना मुफुर आरो बेफोरबायदिनो दाउमा- दाउसा दाउमा दाउसाखौबो सायख'नानै दोननाय थायो
उम जों जिब जुनारनिफ्रायबो नोगोद सहाय मोनो नोंथां
औ
जेरै गराइफोरनिफ्राय बिदिनो माबा माबि
औ नोंथां जिब जुनारनिबो खेल जायो नोंथां
उम
आरो जिब जुनारखौबो जों जानाय जायो
ओम जायो जेरै जों मैदेरफोरनिफ्राय खुन्था बोनाय बेफोराव एसे सहाय मोनो
औ नोंथां
जों हायै खामानिखौ जों जों हायै खामानिखौ जों मैदेरजोंबो मैदेरनिफ्रायबो सहाय मोनो जेरै खुन्था बोनायाव दंफां नारफायनायाव
औ खोनानो मोननायाव नोंथां माथो ओ जिब जुनारफोरनि राजा होनोब्ला जों सिंहखौ मिथिनो मोनो नोंथां
ओम‌ बनिख्रुइबो
नों दा जिब जुनारफोरनि मादाव नों बबेखौ देरसिन सानो नोंथां
बेजों आं सिंहखौनो सानो
नङा नोंथां आं बेखौ होनाखै ओमहो नोंथाङा गोरोन्थिखौ बुंबाय नोंथां नाथिमि एबा ब्लुवेलसो नोंथां देरसिन जिबा बुहुमाव
बयनिख्रुइबो देरसिना
औ नोंथां आरो बिनि उनाव मैदेर
ओम
नोंथाङा बिदिब्ला जिब जुनारनि बागैबो बांद्राय मिथिया नामा नोंथां
मिथियो मिथिनाया होमबाबो
नोंथाङा मोजाङै फोरमायना होनो हायाखै दे आंनो
नोंथांनाव बांद्राय नलेज गैया नामा नोंथां
बारा गैया नोंथां
नोंथाङा बबेनि
आङो ओ गपुरनिनो नोंथां
अ गोबां जिब जुनार दं नोंथाङा जेरै जोंनि आसामाव गं थसेयारि गानदा दं बे गं थसेेयारि जिबा बेलेग हादराव जेरावबो मोननो थाङा नोंथां
ओम
जोंनि आसामाबो मोननो थाङो नोंथां
बेलेग बेलेग जायगाथिं थनैयारि सो मोनो नोंथां
औ आरो जोंनि थाय मोसाफोरनि मोसाफोरा मोसाया वेस्ट बेंगलाव बांसिन मोननो हायो नोंथां जोंनि भारत हादरनि वेस्ट बेंगल हादरसायाव बांसिन मोनो मोसाखौ
ओम
औ
खोनानो मोन्दों आंबो नोंथां बिदिनो
औ जिब जुनारफ्राबो गोबां जिब जुनारफ्राबो गोबां गावसोरनो खस्थ' खालामनानै जानांगौ जायो नोंथां गावसिनि जानाय आदारखौ
जेरै मैफोरा ओम मैफोराबो
आरो जों जिब जुनारखौ फिसिनायबो जायो नोंथां जेरै अमा दाउ मोसौ बोरमा बेफोरखौ फिसिनानै आरजिनानै जोङो एसे रां रुफाबो बुथुमनो हायो नोंथां फाननानै इयुनाव औ
जों जिब जुनारनिफ्रायबो
जिउ खांनाय राहायाव जोङो गोबां मदद मोनो नोंथां जिब जुनार फिसिनानै
ओम हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
नोंथांमोनहा जेबो जिब जुनार फियाखै नामा
जोंनाबो फिसियो नोंथां बेफोरबायदिनो मोसौ बोरमा दाउ अमा बेफोरखौ फिसिनाय जायो नोंथां
अ जोंनाबो फिदों नोंथां
औ नोंथां
अमा मा अमा
फिनांगौ नोंथां जेन'
बेफोरबायदिनो उनाव जिउ खांलांनाय राहायाव एसे रां रुफानि मदद मोननायफोरबायदि फिनांगौ नोंथां जेन' एसे रां रुफानि मदद मोनो एसे सहाय मोनो नोंथां आरो हाग्रा बंग्रानि न'वाव फिनायफोराथ' खस्थ' खालामनाङा नोंथां जिब जुनारफोरा
ओम
नाथाय हाग्रा बंग्रायाव थानाय जिब जुनारफ्रा गोबां खस्थ' खालामनांगौ गावनि आदारखौ गावनो नागिरनानै जानांगौ जायो नोंथां
जानांगौ जायो नोंथां आरो गिनांगौबो जायो मोसाफोरजों
जेरै मैया गांसो जायो मोसाया आरो मैखौ सिखार खालामनानै जायो बेफोरबायदिनो आदार जिनजिरि जालायो नोंथां
गोबां दै बाना
बायदिसिना बारहु गोमालांनो हमगासिनो नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंथां हेल' औ सानफा‌ एफा गिदिर गिदिर जिब जुनार बेफोरबायदिनो मोसा सिंह मैदेर लख्रा बायदि जिब जुनारफ्रा सानफा एफा गोमालांगोननो हमगासिनो नं थां मानसिनि मैहुर खालामनायाव
जेरै फोराबो गोमालांनो हमदों
औ नोंथां बेबो गासिबो मानसिनि मैहुर खालामनानै जानानै जानायाव गोमानां लांनो हमगासिनो नोंथां
जेरै जों जिब जुनार माखासे जिब जुनारफोरखौबो नुनो मोनला जेरै डाइनासर बेफोरखौ नुनो मोनला
औ नोंथां बेफोर गासिबो मानसिनि सिखार खालामनानै जाजोब्बाय नोंथां सिखार खालामनानै मानसिफोरा
लासै लासै जिब जुनाराफोरा जोबलांनो हमदों
औ नोंथां सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जिब जुनारफ्राबो जोबलांनो हमगासिनो नोंथां
हेलौ नोंथां
दा नोंथां नोंथां मोनथिं मा जुनारखौ बांसिन नुनो मोनो नोंथां
जों जों अमा बिदिनो दाउ बेखौ बांसिन मोननाय जायो
अह जोंनिथिं बांसिन मैदेरखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां
ओह
मैदेर आरो गराइ बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां जों जिंनिथिं बांसिन जोंनि हाजो सेराव गोबां जिब जुनारफोर गोबां खिसिम खिसिमनि जिब जुनारफोर नुयो नोंथां
उम
दे अब्ला नोंथां बे नोंथांनाव बे दसे समाव हाबाफारिजों सोंलायनाय हाबाफारिखौ मोजाङै बिजिरना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नों
औ दे नोंथां दे